औ खुलुमनाय जासिहरबाय
औ खुलुमबाय
ओरैनो नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय बिदिनो जों मोननैसो बिदि मोजां मोजां टपिकनि बागै रायलायनो थाखाय कल हरदोंमोन आरो
औ सावरायजागोन नोंथां
नोंथांआ ओ जों मा खोथा सावरायना मोजां जागोन बेखौ
आं सानदों दैज्लां बोथोरनि खोथा सावरायबानो मोजां जागोनदां होननानै
दुफां बोथोरनि
औ दे दे बुंग्रो दो
अ हेलौ नोंथांनि भयसखौ मोजाङै खोनाफैयाखै हेलौ नोंथां हेलौ नोंथांनि आवाजखौ आं खोनायाखै माने भयसखौ मोजां खोनाफैयाखै
हायो गरम बोथोर होननानै दा नैबे अख गरम बोथोर एबा दैज्लां बोथोराव जोङो ओ माखासे जोंनि आबादफोर जायखौ जों मेसें बोथोराव मावनो हाया बे आबादफोरखौ नैबे दै ज्लां बोथोरावनो जोङो मावनानै लानो हायो दायोथ' दैज्लां बोथोर जोंहा गोबांआ बेबायदि दुब्लि फोथाराव माइ गायनायनि सम जोंहा जाबाय गरम अब्लाबो जोंहा जानो थाखाय जोङो दैज्लां बोथोराव जोंनि जानांगौखौ जोङो बुथुमनानै लानांगौ जायो एबा जोङो मावनांगौ जायो जोंहा जोंनि ओ न'फोराव बा जोंनि साखाथियाव थानाय फोथारफोराव गोबां बेबायदि माइ गायनायखौ जोङो नुनो मोनो दैज्लां बोथोराव बिदि सोरबाबा बे माइखौ दाइरेक्ट फोनानैबो आबाद मावो आरो गोबाङा ओ खोथिया फोग्रोनानै उनाव हा गायनाय बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय जोंनिथिंहाय नैबे बोसोराव बांसिनखौनो बेबायदि खोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोङो मोनथिनो हायो बे जिथु माइ गायनाय दैज्लां बोथोराव आबाद मावनाय बियो दानिल' नङा आगोलनिफ्रायनो जोंनि आजै आजौनि समनिफ्रायनो मावबोबाय थानाय आरो गोदोनि समाव जोङो नायोब्ला नुनो हायो गोदोनि समाव आबाद मावनाया गोबां आलादामोन मोसौजोंनो हालेवना नै नांगोलजोंनो हालेवनानै माइ गायोमोन नाथाय दायो जों नुनो मोन गोबांथार जौगाबोनायखौ मोसौ नांगोलखौ बाहायनाय जों नुनो मोनला नाथाय बा माखासे मेसिनफोरनि हे हेफाजाब लानानै बेबायदि खामानि मावनाय खौ बा आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नैबे दैज्लां बोथोराव जोंहा गोबांथार गरम जायो माब्लाबा जोङो दुंनायजों बे बेबायदि थानो हाया बोओ जोंनि नर्थइस्थआव देग्लाय ओ एसेब्लाबो खम गुबन जायगायाव फोराव गोबांथार बेबायदि दुंनायखौ बारा जानायखौ जोंङो मोनथिनो मोनदों जायनि जाहोनाव ओ थानो हायि बेबायादि जादों नाथाय जोंनिथिं एसेबां बिदि जाया खै जोंङो गरम मोनोब्ला जोंङो बिफांनि सिंफोराव जिरायनानै थायोब्ला जोंङो बेबायदि मिथिंगानि माखासे बारफोरखौ लानानै जोंङो थान्दा जों खालामनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे नैबे दैज्लां बोथोरावहाय जोंङो कारेन्टजों सोलिनाय जि फेन फोर न' सिङाव थानानैबो जोंङो फेन लानानै जोंङो थान्दा लानो हायो आरो बां बेबायदि ओ जायफोरा गोनां न'खरनि बिथांमोनाथ' जेनेबा एसिफोर बाहायनानै एसि सिङाव थाना ओ बे गोलोमनाय होनायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो नैबे थार अखा हायनाय जायो दैज्लां बोथोराव जायनि थाखा खै गोबां माब्लाबा समाव जों हा आबादफोरा नस्थ'बो जानो हमो बे अखा गोबां हायनानै दै लोमो बेयावहा जोंहा आबादफोरा नस्थ' जानो हमो नाथाय जोंङो मा खालामनो जोंहा बोथोरनि अखायाथ' हायखागोन आरो जेब्ला जोंहा दै लोमो जों नाफोर मोनजायो आरो दै दै लोमबाला जेनेबा जोंङो जेखाइजों गुरनानै। बेबायदिनो ख'सेन ख' खाफोर सानानै जोङो नाफोर दैज्लांआव जोङो मोनजानो हायो आरो। आरो जोंहा जुदि दालांफोरा मोजां नङाब्ला दैजों बु खारलांजानाय बेबायदिबो जोंहा दैज्लां बोथोराव जायो आरो जोङो मोननो हाबावो जे दैज्लां बोथोरावहाय माखासे फिथाइ सामथायाइ जोङो मोननो हायो जेरैहाय खान्थाल फि फिथाय लिसु फिथाइ आरो बेबायदिनो थाइजौ फिथाइ ओ बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथाइफोर जोंखौ जायखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो गावनि न'आवनो जोङो खानानै जोङो मोनजायो आरो गरम बोथोराव जोङो हा बेबायदि माखासे ओ-ओ सुबिदाफोरखौ जोङो बिफां लाइ फांनिफ्राय जोङो मोननो हायो आरो ओ बेबायदिनो जुदियावबो गरम अब्लाबो जोङो गिसिब सिबनानै बा बबेबा बिफां सायाफोराव थानानै जोङो जोंनि समखौ बारहोनो गोनां जायो आरो। अब्ला बे समाव नोंथाङा बुंनो हागोन।
दा जेनेबा थांनाय नैरोजा नैजिबा मायथाइयाव दा गुबुन गुबुन जायगायाव जेनेबा अखा हादोंमोन ओमफाय जोंनि साइतजो आरो अखायानो गैयामोन बे थनाय--थांनाय बोसोराव आरो बे बाराव ओमफ्राय जोंनि साइद जा ओ खे जायफोरब आबाद मावनानै बिदिनो सोलियोमोन बिसोर बिथांमोना बे माइखौनो गायनो हायासै। अखा गैयैनि जाहोनावनो दा बिदिनो गोबां ओ माने जेंनाजों भुगिनो गोनां जादों बा थांनो गोनां जादों अखा गैयैन ए एबार आरो देग्लाय बोसोर नैरोजा नैजिद' मायथाइयाव बिदि अखाया एसे हादों आरो जोंनि साइद जा। ओरैनोथ जोंना बाक्सा डिस्ट्रिक गोलैयो ओ बाक्सा डिस्ट्रिकआव बिदि अखाया औ औ नोंथाङा मा बुंनायदों औ ए- एसे खम। बिदिनो हाजो हाला खाथि खााला दं। औ औ दे।
जेनेबा जों बुंनो हायोना जोंनि सुबुंफोरा आ बहावाखौ माबायदि अननांगौ बेखौ जेनेबा अननायखौ जोङो नुवा खै दिनै बिफां-लाइफां दाननायफोरा जोंहा बारानि सायाव बारा जादों, जायनि थाखाय जोंहा दुंनायाबो बारा आरो नोंथाङा बुंनाय बादि नोंसोरनिथिं अ अखा हायाखै होन्दोंमोन ना। नै जोङो अखाखौ नांगौ बायदि मो ना आरो फैयोब्लाबो बांद्रायनाय ना बेबायदि जोंहा जादों बेफोर गासिबो आबहावा गुबुंले जाना जाहोन होननानै आं सानो
औ औ नंखा नंगौ गैया आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोननि थाखायनो जायो। आरो बिदिनो बे गरमाबोथ' बांगासिनो हा हा
दाबो माइ गायनो हायाखैना नोंथांमोननिथिं?
एबार हादों माने एबार एसे खोथिया फुनो खोथिया फोनाय उरुनाय खालामनो हादों आरो एबार बोसोराव। ओ थांनाय बोसोरावसो हायाखैमोन एबार एस से ओरैनो अखाया हादों आरो जेखिनि नांगौ बेखिनि हायाखै। ओ बिदिनो मास मोनसे मास मोननै आखाइयाव दंबायो बेखौ नायबावनोसै। बेयाव नैबे जुलाइ मान्थावथ' बिराद अखा हानायनि चान्स दं नालाय। अखा हा हा हानो हागौ। एबार हायोबा मोजां जागौ होमबानिया जोङो
बा बा आबाद मावनो मोनाबानो जोंहा आंखाल जानायनि लामायाव। फैगोन बेबायदि
औ आंखाल जानायनि लामायाव फैगोन। बिदिनो अखायाबो हा हानांगौ। गौ टाइमाव हायाबोला बिदिनो दानियाथ' एसे आगोलावनो। हायो अखायाबो माइयाबो माइयाबा टाइमाव जे टाइमाव हानांगौ बे समाव हाया, ओमफ्राय जि समाव हानांगौ। टाइमाव अखाखौनो मोननो नागिरा बिदि जायो माने
औ जोंनावथ' जुन मासावनो बुहुत हायबाय खिन्थु दा नै बिथिंसो जुलाइ बे आगोस्टफोरावसो माबादि जाहैगोन मिथिला
औ बेखौनोथ' जेनेबा बे जुलाइ मान्ट ओ मा साव जुदि जुलाइ मासाव जुदि अखाया मोजां। हायोब्ला अब्लाना जोंनियावबो माइ माइ गायनो हागोन। मोजाङैनो बिदिनो हा हा रानस्राव जालांजोबदोंमोन मोनसे टाइमाव थांनाय बोसोराव जेनेबा गुबुन गुबुन। जायगायाव हादों बे जोंनिखिनि साइदआवल' हायाखैमोन आरो थांनाय बोसो राव एबारो एसे नुनो मोनदों। मोजांबो ओमफ्राय आरो बिदिनो दंग'फोर दं जेराव दै फैयो बेफोरखौ जेनेबा एबार एसे बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो। फोथाराव आगोलावथ' दैयानो ज' जायामोन एबार बोसोराव एसे जयै दं दैफोरा, एसे ज' बुरजा अखा हाब मोनदों नालाय। एबारसो एसे जिब मोनदों आरो बिफां लाइफांफोराबो बिदिनो।
उम
नोंथाङा एसे ओरैनो फोरमायबावना होदो माने आंनियाबो एसे रायलायनाया बारा जाबांनो नागिरा।
उम उम उम अब्लाथ' थांनाय बोसोराव नों नोंथां मोननिथिं आबाद मावनो मोनाखैबा गोबां खस्थ' जाबाय होननानै आं सा सानदोंना खस्थ' जाबायदां? ओ जोंहा जेनेबा औ बे दैज्लां बोथोरावनो जोङो बे माइ आबादखौ बा माइखौ जोङो बुथुमनानै लानो हायोना बेनि अनगायै जों बेलेग बोथोराव जोङो मावनो हाया जोंनो अखानि गोनांथि जानानै उम दा जोंहा नै बेफोर गासैनिबो खार'ना जों सुबुं माहारिया जों गाव गावनो बानायना लादों होननानै आं सानो आरो। बिफां फोरखौ गोबां दानो जों मानसिफोरा नाथाय बेखौदि गायफिननांगौ बे खौ साननो हानाय जायासै साननो हाब्लाबो माने गोबां अ अबहेला जालांनायखौ नुनो मोनदों आरो। जोङो मोननो हायो जुदि जों फांसे दं फां दानोब्ला जोङो दसथा बा बिसथासो जोङो दंफां गायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गो गोनां नाथाय जोङो दानि जुाव जोंड़ो नुनो मोनो मे दिबसफोरावल'सो दंफां गायनाय ना? बिफांफोरखौ जोङो गायो बिनि बेलेग दिनफोराव जों गायनायखौ जोङो नुनो मोना आरो जायनि थाखाय जोङो गावनो दुंनाय बिदुङआबो बारा जाबोदों आरो नांगौ बायदि अखा जोङो मोनाखै माने जों बुंनो हायो जोङो रेस रेसपनसिबोल जानांगौमोन नाथाय जों इरेसपनसिबोल जादों जायनि थाखाय जोङो प्रब्लेमाव गोलैदों ना? जों सुबुं माहारिया नै प्रब्लेमाव गोलैनो गोनां जादों। औ अब्ला जोङो दैज्लां बोथोर सोरनि स्दै सावरायनानै एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां औ नोंथांजों रायज्लायनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय दे उनफोराव आरो रायज्लायनो मोनबावगोन होननानै आसा खालामो नोंथांसिम। गोजोन्थों दे।